हेल' औ लोगो। औ खोनादों लोगो।
दा लोगोआ बिजिमोन नामा एसे?
बिजि नङा ओरैनोसो दङ।
उम। होनबाथ' आंजों दा सावरायलायनो हागोन ना बिदिनो
हायो दे।
होनबाथ' आं मोनसे माने टपिक लानानै फैदोंमोन आरो नोंथाङा सावरायफानो हागोन दां आंजोंहाय
हायो दे बुं दे।
खोथायानो जाहैबाय दायो माने जोंनि आबहावा ना बिराद गाज्रि जानो हम दों नोंथांआथ' मिथिखायो खोमा आं बिनि फारसेसो एसे रायज्लायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन आरो। दा नोंथाङाथ' नुनो थांगासिनो खोमाना जोंनि माने जायगायावनो जोंना मानसिफोरनि संखियाबो बारायदों ना?
औ औ।
नांगौआबो बारायदों दा बे नांगौ बारायनायावनो मा जादों जोंना माबा फेक्ट'रि ओ खोनादों ना औ बे बांबोनायाथ' मोजांबो गाज्रिबो जोंनि थाखाय गाज्रि आरो मानो होनबा उखुन्दै जे फेक्टरि बाइक गारि बेफोरनिफ्राय गाज्रि लेथ्रा बार गयो बेफोर जोंखौहाय गोबां माने खहा खालामगासिनो माने ना नोंथां मिथिखादों जानांगौ।
औ।
बुंनो थाङोबा जेनेबा एगजामपोल आं होननोसै दा बे बाराहाय फैगोन ओमफ्राय जों बेखौनो हां लायो बे जों बेखौ हांलाबाय थायोब्ला मा जागोन जोंनिनो देहायाव बे हाबनानै जोंखौ बेमार खालामो दा गोबां मानसियानो सोरबा ना माबा माबि केन्सार माबा माबि जानो हमदों दा बेफोरनि थाखायनो जानांगौ जानो आंनिबा आरो दा नोंथाङासो मा सान्दों?
आंनि बाबोथ' बिदिनो मा होनोमोनलाय जि बुस्थुखौ बाहायनाङा बे बुस्थुखौ बाहायनायनि थाखायनो दा बेफोरबायदि जाबाय नामा जा माने आंनि बुंनांगौ बेनो आरो। मा होनोमोनलाय प्लास्टिकआबोथ' मोनसे सेवनो रोङि बुस्थु ना जों प्लास्टिकखौबोथ' बिराद बाहायो जेरै मेथाइ गासिबो मेथाइयानो गोजा बे मेथाइखौ जागोन जोंङो ओमफ्राय प्लास्टिक लामा सामा गारगोन बेयाव सेवनोबो रोङानो बैनो बेनो लासैनो बेमार खालामो आरोना। बेयो सेवग्रा बुस्थु नङाना बे प्लास्टिकफोरा। बेनिखायनो बे मेथायाइफोरावबो प्लास्टिक माबानायफोरखौ एसे बन्द जाबासो मोजां जागोन बायदि मोनो ओमफ्राय माने बे आरोबाव इथा दिहुननाय फेक्टरि माबा लहा सावनाय दिहुननाय बिनि उखुन्दैफोर आरो बेफोरो बिराद मानसिनि माबा मानसिखौ बेमार खालाम खालाम होजोबबाय आरोना मानसिनि थाखाय मोजां नंला आरो बिफां लाइफां दानफायनाय जाय बुस्थुआ जोंनो अ क्सिजेन होयो अक्सिजेन लायो जों जाय बुस्थुजो बे बुस्थुखौनो मानसिफोरा दान फायोबा मा जानो आरोना। आरो दाउफोर दाउ मासे से मोजां दाउ थानो मोनला दानि जुगाव मानसिया मानसिफोरा गावनि उदैनि थाखायनो बेफोर मोजां मोजां दाउफोरखौ गावथारनानै जाग्रा जाबाय माबाय। बिराद खहा जाजोब्बाय आरोना दानि जुगाव।
दा आं नि प्लास्टिकआनो औ बे प्लास्टिकआ माने गोबां जोंनि दा जोंनि जिउआवहाय बिराद माने गाज्रिखौ लाबोदों मानो होनबा बे बुस्थुआ सेवनो रोंङा। दा जोंङो हमनानै ला जों बाजारावनो थांबाय जों मैगं थाइगं लानानै फैबाय सब आलुनि आलु सेरसे लाबोबाय बेयाव प्लास्टिक मोनसे जोंङो अमा बेदर लाबोबाय बेयाव प्लास थिग मोनसे जों नआव लाबोनानै जों मा खालामगोन? बे प्लास्टिकखौ अबेबा नै एवहाय साइदावहाय दै खाथियाव मायाव गार सोनानै दोनो ना दा बे बुस्थुआथ सेवनो रोंला। लेथ्रा जमा जासिगोन ना? दा बेयाव मा जायो? दा बेवहाय मा जायो ओमफ्राय जेनेबा थाम्फै होन माबा माबि लेथ्रा बेफोरो माने बिदै दैनानै बेनो ओंखारबोसिगोन ओमफ्राय नैबे थाम फैफोरानो जोंखौ अरहो अरगोन मागोन बेजोंनो जों बेमारबो जायो ना। बेजोंनो जों मेलेरिया देंगु जानो हमदों दाथ' बिराद बिदि बेमार जासनायखौ जों खोनानोबो मोनदों। दा जाहोनानो नै बेफोरबो जायो माने। आरो बुंनो थांङोबा मा होनो बेमार ना बेमाराथ जों बिराद जायागासिनो दायो नै‌ बे जों जोंनि खामानि मावनायानो जों आबहावाखौ गाज्रि खालामनायानो। फार्स्टआवहाय आं बुंनो जे नैबे उखुन्दै उखुन्दैजों जोंहा मेनानो बेल नोङा जों जोंनि गारमायाव डाइरेक्ट हाबनायल नंङा जोंनि बे फेक्टरिफोरनिफ्राय गा रि मथरनिफ्राय जे उखुन्दै गयो ना? बे मा जसेबां बांगोन दंफां लाइफां दानफायगासिनो अक्सिजेन खम जादों होमबा मा जायो
ओम।
इ-इंराजियाव जोंङो मोनसे ग्लबेल वार्मिं होननानै बुंङोना बे
ओम।
दा ग्लबेल वारमिंआ बारायनाय लोगो लोगो जोंना मा जायो बे मिथिगौ ना? जोंनियावहाय गरमा बारा जायो बोथोरा। आरो मा होनोमोनलाय अखाया खमायलाङो। दा बिदिबा मा जायो होमबा जोंहा बोथोराबो सोलायनो हमगोन जोंहा दैज्लां समाव माइ गायनो मोना नै अखा खम जायो। बेफोरनि थाखायनो जागासिनो माने आरो बे ग्लबेल वार्मिं होननाया जोंनि मोदोमाव ना? मोदोमाव मोनसे जोंनाव जा सान्दुं नांगोना दायो बे ग्लबेल वार्मिंआ बारायनाय लोगो लो गो बे सान्दुंनि पावारा बारायो। ओमफ्राय बे सान्दुंनि पावारा जेसेबां माने गोसा जायोना? जोंनि मोदोमाव जसेबां गोसा यै नाङो माने जोंनि मोदोमखौ माने बे खामहोयो। बे खामनायजों जोंना मा जायो माने दायो मा होनोमोनलाय स्किन डिजिस जानो हमो माने मोनसे इंराजियाव बुङो आरोना आलट्रा बायावलेद रेस होननानै बुङो बे बुस्थुआ माने बांसि बांसिन फैनो हमो माने बेजों उखुन्दै बारा जानायनो दा बेखौथ' आं बिराद गिदिर समयस्या नुबाय लोगो दा दा बेखौ बेफोरनिफ्राय जोङो बासिनो थाखाय आरो बेखौ फोसाबनो थाखाय जों मा मावोबा मोजां जागोन नोंनिब्ला?
आंनिबाथ' गिबियनो फांखा माबा प्लास्टिक बाहायनायखौ बन्द' खालाम खालामनांगोन बायदि मोनदों आं बेनिफ्रायनो बांसिन बोरैबासिन बेमार खालामोना बियो
औ लेथ्रा जाजोबो जायगाफ्रा सेवनो रोंला
सेवनो रोङा हायाव हायाव माबानानै थाबाय आरो जोंनि बेफोर बे प्लास्टिकआनो हाबनानै थाबा आबाद मावनायफोराव बिदिनो माबा मोनसे गायनाय माबा मोनसे माबा फोराव मोजां जाया आरोना
ओ हा हाफोराबो बारा मोजां जाला हासार थाला आं सानो लोगो माने जों जोंनि बे आबहावाखौ फोसाबनो थाखाय लासै सैयैब्लाबो
औ
दंफां लाइफांखौ गायनो नांगोन जों जि दंफां लाइफां दानबोदों जों बेखौ बांसिन जों गायना लानांगोन होमबासो जोङो जोंनि अक्सिजेन जों बांसिन मोनगोन होमबा बारफोराबो साफ फा जागोन ना आरो नोंथाङा बुंदों नालाय प्लास्टिक ओ प्लास थिख होननानै बुं नोंथाङा ओ जों बे ल्पासथिख बाहायनायखौ जों खमायथारनांगोन जों हायोबा बाहायस्रानाङा आरो जोङो सब जायगायै जायगायै जोङो डासबिन दोननांगोन जोङो लेथ्राफोरखौ जाहाथे गारालासिनो जों बे डास्टबिनाव गारनानै साफा लाखिनो नाजानांगोन नङा होमबा ओम
आर आरो फिफांफोरखौ खोनायाखै आरो बिफांफोरखौ बिफांफोरखौ दान सानसे याव फांसे दानफ्राय बा फांनै फांथाम गायनांगोन सानसेयाव बेफोरबायदि बानायबासो मोजां जागोन बायदि मोनदों आंनिबाथ'
हाला
ओ औ।
जेसेबां मा होनोमोनलाय गारि मथरखौ खम सालायनो हायो बेसेबांनो मोजां जागोन
ओ
जों खाथि खालायावहाय। हान्थिनायाव जों थाबायनानैब्ला साइकेलजों थांनाया जोंनि थाखाय गाहामसिन जानांगौ। बिदिब्ला मा जायो जोंहा देहायाबो फिट थागोन थाबायनाय साइकेल सालायनायजों बेमार आजार हमनाय नङा।
ओम। सिगांनि दिनावसो थानो थानायफोरा इदिनो थानायफोरा इदिनो बारा मोजां नङा इदिनो हानि फोरबोयाबो बिराद मोजाङै रायजो जाबोदों आरो। ना बेमार आजार गैयाजासे दानि दिनाव थानायफोरा मोजां इथाफोरनि लु‌ नाय इथायाबोथ दिहुन्नो बिराद माबा उखुन्दै माबायो हायो। बेजों बेमार जासोयो। थानो थाखाय मोजांबाबो दानि दिउनाव मानसिया बिराद बेमार आजारजों गोग्लैसोना गोग्लैसोना थानाय जाबाय आरो नो
उम उम दा नोंजों आंजोंथ' बे खोथाखौ सावरायलायबायना जों सानैजों बुजिलायबाय दा जोङो फोसाबनो थाखाय जों सानैजों रायलायबाल' जाया जों सानैजों जे खोथाखौ जों सावरायबाय बे खो थाखौ जोङो फोसावनो हानांगोन जों समाजावहाय मानो होनबा दानि जोंनि समाजाव मानसिफ्रा मा सानो हैइ बे आंनि खामानि नङा बेलेगा खालामगोन होननानै स्रा गारनानै थायो माने
ओ
सासे सासे खालामनायनि थाखायनो जोंहा गोबां खहा जादों। दा बे बुस्थुखौ जोङो बुजायनानै खालामनो हानांगोन सोरखौबा जोङो नुदों। बथ'लफोरखौ गारना गालांदों जों बिसोरखौ बुंनांगोन नङा नोंथां बिदि दाखालाम। नै बैयाव डास्बिन दं बेयाव गारहै होननानै जों माबानो हांनांगोन एसे साननायखौ जों सो सोलायनो हानांगोन दंफां गायहोनो हानांगोन। आंनि साननायबाथ' बिदि आरो दा नोंथाङासो मा सानो?
बिदिनो आंनि साननायाबो
औ बिदि मानो होनबा जों बे बुस्थुखौ मावाबाथ' फैगोन जेनेरेसन जोंनि फिसा फिसौनियाव गोबां खस्थ'खौ जों नुबो मानो होनबा एसे समाव बेमार आजारा बारायगोन बिदि जाबाय थायोब्ला जिउआथ' जोंहा दायो गोबां दा थाब थाब बोरायनाय बुरिनाय नुसै बेफोर थाखायनो बेमार आजार फाथ फिथाला फ्रेस जाला मानो होनबा जायगाया
हे हेल' औ
आंना बुंनांगौथ' बिसिमनोमोन नोंथां
औ आंनाबो जोब जाबाय दे नोंथां मालाबा लोगो मोनफिनसिगोन दे
औ दे बिराद मोजां मोनबाय खिन्थु रायलायनानै औ दे होमबा ना।
औ दे होमबा।